औ नोंथां औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां? ओरैनो मा खालामगासिनो नोंथां
नै नोंथां माइ गायखांनायखाय ओरैनो दंलाबायो आरो ना।
अ जेबो मावथारासै ओरैनो
बिदिनो ना बोनलाबायो आरो सम सम दुब्लिफ्राव जाम्फैफ्राव
अ ना बोननाय होमबा सोलिगासिनो नोंथां
औ एसे एसे सोलियो नोंथां
मोनो नामा नोंथां नोंसिनिथिं नाखौ बोनबा
एसे मोनो नोंथां बाथा होबाबो एसे मोननाय जायो आरो गावनि आन्था
ए ओरैनो मा मा नाखौ मोननाय जायो नोंथां
नायाथ' बिदिनो नास्राय निस्ला ना गोरि बेफोरखौ बोननायाव मोननाय जायो आरो एखमबा खुसियाफोरखौबो मोननाय जायो बोननायाव।
अ बाथाबो होयो नामा नोंथां नोंसिनिथिं?
औ होयो नोंथां आंबा होनानै फैबाय थायो सानफ्रामबो ओमफ्राय फुङाव लायनोसै।
आतसा आतसा। ओरनो बोनोल' ना ओरैनो बायदिसिना बेबायदि फासि माबा माबि बेफोरखौबो सायो?
सायो नोंथां एसे। दै बे बान्दोफोर थायोना बेनि सेर सेराव सानानै फैयो आरो।
अ ओरैनो बुरजा मो-बुरजा बुरजा मोनथारो नामा नोंथां?
एसे गावनि आन्था मोनो नोंथां बोथिसे बोथिसे।
बोथिसे बोथिसे ना न'आव जागासे बाथोन जागासे?
औ बिदिनो दाथ' माइ गाय खांबायना माइबारिनि दुब्लियावबो खखा सानानै गारबोयो आरो।
अ अ अ कखाफोराव ओरैनो माबाफोर जेन'बा खखाखौथ' सानानै दोनोना ख'खा सानानै जिबौफोर हाबनान थाया नामा नोंसोरनिथिं?
जिबौआथ' हाबनानै थायो नोंथां बे जिबौ दन्दाया बेयो हाबनानै थायो आरो सम सम जाजोबो बिसोर नाखौ हाबनो माने औ
ओरैनो ओमफ्राय बे ना जिबौ हाबनायखौ जिबौखौ होथारना गारबो ना गारबो जेनेबा
एखमबा मोनबा बुथारनाय जायो आरो एखमबा ओमफ्राय बांसिन ननानो मोननाय जाया बुथारनो मोननाय जाया आरो।
औ औ
औ
आंबो दामानि माइयाथ' गायखाङाखै गायनाया एसे दंबावो। ओरैनो दुब्लियावथ' खामानि मावहैनाय जायासै ओरैनो न'खराव। खामानि दंलाबायो नालाय बेखौनो मावनानै थाबाय आरो जोबखासिगोन नालाय जोबनाया सिगाङावथ' माव मावनाय अने मावबाय दा जोबनायनि लाम फैबाय नालाय बारा मावासै आरो आंबो ना फोरखौ मोनोनला बदों नोंथां मोनोननाया मोननाया मोनलाबायदों एसे एसे मोनो नोंथां मोननायाथ' जोंनिथिं अनेख मोनो दैमाफोराबो ओरै दैसाफोराबो खाथि खाथियावनो दङना बोहैबाय थानाय ना फुर बिराद गिदिर गिदिर अरो
ओमफ्राय फ्रायै मा मा ना मोननाय जायो नोंसोरनिथिंलाय?
जोंनिथिंथ' बोननायाव अनेक नाफोरखौ मोननाय जायो जोंङो जेन'बा बा बै बोरसि फिसा फिसाजों बोनोबा जोंङो ना फिथिख्रि खावै बेफोरबायदि नाफोरखौबो मोननाय जायो आरो ओमफ्राय जोंथ' दा बांसिन खानस्रिफोरजों बिदिनो लफायोना लफायो जों बांसिन लफायो आरो माने ना बोननायावहाय ओमफ्राय बेावहाय नास्रायफोरा बांसिन हरो आरो ना जोंनिथिं जाय ओरैनोथ' औ औ मोनबाथ' बे नास्रायानोसै नोंथां बांसिन नास्रायफोरखौनो मोनखायो नालाय नोंसिनिथिं ओरैनो दैसाफोर गैलाबाया नामा?
दङ नोंथां जों सिं खाथियाव गाथोन दं आरो मानसिफोरा बेयावनो गोबां ना गुरहैयो। मोनोबो गुरग्राफ्रा औ बिदिनो
बे अ
औ
जोंनि सिंबो दङ बिराद गाथोन दङ बिदिनो जाम्फै दैमा बिदिनो फिसा फिसा दङ मानसिफ्रा अनेक माने ना सारनो ना बोननो सोरबा दुगैनो बेबायदि थाङो आरो जोंहा ओरैनो नोंथां हाग्रा खाथिबो जाबाय नालाय माने मानसिफ्रा बिराद ना लायनो था थाङो आरो ना आरो जोंनिथिंथ' बिराद साम' जायो जोंथ' बर'फोर जाबाय नालाय हाब बुंनांला नोंथां साम'खौथ' बिराद खनहैयो आरो आरो जायफ्रा जेनेबा फानो बिसोर थ' सामफ्रामबो थांखायोआनो साम' खननो साम' खना माने फानफैयो आरो बिसोरो हाथाय बाजाराव बेजोंनो न'खर संसारखौ खुङो नालाय बिसोरो ओरैनो जोंनि हाग्रा ओनसोल ओरैनो रिजार्भ जायगाफोरावहाय बिदिनो थांना थानायनि राहायानो बेनो नालाय नोंथां दैमा दैसा थानाय हाग्रा खाथि बेफोरनो माने बेफोरावनो मोननाय जिब जुनार नाफोरखौनो माने फाननानै जायो आरो जोंनि थांनानै थायो जेनेबा नाफोरखौ बोनहैबाय गुरहैबाय हमहैबाय बिनि उनाव माने नाफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानै गावनि न'नि जानाय जेनाखि जानांगौ बे
औ
बोथिसे उदैखौहाय फोथांना लाखिनो थाखाय मानि बेबायदि खामानिखौ मावो आरो।
औ बेबादिनो नोंथांमोनसिं बान्दो बान्दोआव बान्दो दंबा बेफोराव जेजों ना सारगोन ना सारा जेरै जे बेलसा
औ सारो नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोरना नोंथां दा दाखा दाखालि समाव दैबाना जादोंमोन दैबाना जानाय नायाव माने बिराद गिदिर गिदिर ना फैदों। दाथ जोंहा माने बोहैबोनाय नालाय हाजोनि नाफोरा फैनानै माने बिराद गिदिर गिदिर बिदिनो बारलि खावै बेबायदिनो मागुर बेबायदि ना बिराद गिदिर गिदिर सुल ना बेबायदि फैदों आरो दा ओमफ्रायो बेफोरबायदिखौ मानसिफोरा नुनानै जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा ज' ज' बै जे खेवालि ना मा होनो बे खेवालि जिखौ ला जे खौ लानानै माने सारफैदों आरो अनेक मोनदों नोंथां देग्लाय दैबानाजों। दैबाना जाजेननाय ना बिराद माने ना फोरा जेव जेव फैदों ओमफ्राय बेखौहाय माने मानसिफोरा सारनानै लांदों आरो जे जोंहाथ' गैया नोंथां थांनायानो जायासै ओरैनो खाथि खालायाव बोननाय बे माबायानोसै जोंना ओरैनो बायस्लानोबो हायासै नोंथां बै केेवालि ना सारग्राखौ ओंखायनो जोंहा गैया मालायनि ना बोननाय ना सारनाय बेखौनो माने नायनांगौ जाबाय आरो ओरैनो जोंहा फिसा फिसा बोर्सिजों बोननाय लफायनाय बिदिल'सै नालाय
औ
दा नोंथांमोननिसिंबो फैयो नामा?
औ जोंनियावबो बिदिनो नोंथां बान्दो दंना जोंनि गामियाव बेयाव दै देरबाथाय बिराद ना मोनो आरो बे बायदिनो गामि खाथिनि जों लागोनि जोंनि गामिनियाबो फैबाय दस्रा गामिनि बिदिनो ज' ज' लाइन लाइन थानानै नाखौ जे खावालिजों जे खेवालिजों सारनाय जायो आरो मोनो बिदिनो बिराद गोबां फैयो नायाबो जोंनियावबो बारलि ना फिथिख्रि बिदिनो ना बालाबोथिया एखमबा बे मानसिफोरनि फुख्रियाव दै उसिबोयोना
औ औ औ
फख्रियाव फिसिनाय नायाबो बिदिनो गाखोयो आरो एखमबा एखमबा
औ होनबाथ दामाने न'आव जानाय माबाफोरा सोलिगासिनो नोंथां बेजोंनो ना बेदरथ' बायनांथ'वासै ओरैनो हाथाय बाजारनिफ्राय
औ बिदिनो आरो हनै बोननानैबो मोनोना सम सम बिदिनो ना बोननायाव नोंथांमोनथिं मा मा बाहायो मा माजों बोननाय जायो नाखौलाय?
नाखौथ' नोंथां जोंनिथिं बांसिन बै खानस्रिखौहाय जेनेबा खानस्रियाथ' आलि माबा बा इदिनो दुब्लिफोराव मोनो नालाय दा बेफोर खौहाय हमनानै माने थुनानै जोंङो दुरुंङाव माबा खालामनानै सुनानै माने लफायो आरो खानस्रिजों बांसिन ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जों हाथायाव बोरसिफोर बायनानै लायनानै माने बोरसिजों बोनो आरो नोंथां। ओमफाय जेनेबा बांद्राय गिदिर गिदिर बोरसिखौथ' ना फिसा फिसाया अरनो हाया नालाय बिसोरनि था खाय माने बोरसि फिसा बै फुल बोरसि होनो ना? गोमो गोमो थायोना बिदिखौ लानानै माने जोङो गुन्दै लानानै माने दैयाव सारबाय जेनेबा दैयाव सारनानै माने बे खौहाय मोनसे माबा आथा बा माबा मोनसे लानानै बा बै औवानिफ्राय औवानि एम्फौ होनोना जोङो? बेखौ दानख'नानै माने बेवहाय बोरसियाव हायनानै जों बेखौ बोनो आरो ओमफाय जोङो ना फिसा फिसा बिदिनो खावै बिदिनो ना फिथिख्रि बेबायदिखौ बोखांनो हायो आरो दैमानिफ्राय। अनेक अरो नोंथां जोंनिथिं ओरै हाग्रा सेरना। हाग्रानिफाय फैनाय नाया बिराद अरो माने।
जोंनियावबो मोनो नोंथां। जोंनियावबो बे बिदिनो आरो नोंसिनि बादि खान्स्रिजों बोननाय जायो ओमफाय औवा एम्फौ ओमफाय बे थालिरावबो एम्फौ मोननाय जायो ना?
थालिदनि एम्फौआ ना?
औ औ थालिरनि एम्फौजोंबो बोननाय जायो आरो ना ओमफाय बेबादिनो बे नों होननाय बादि बे फुल बोरसिया औ बेखौथ' गिदिर गिदिरखौ अरनो हाया नालाय खानस्रि गिदिर गिदिरखौ बे थालिर बिफाङाव फिसा फिसा थायोना?
औ औ
औ बे खानस्रिजों बोननाय जायो आरो बिदिनो मा होनो बेखौ फुल्था होनाय ना मा होनो बेखौबो होनाय जा
अ बेखौथ' आङो मिन्थिजोबला नोंथां खिन्थु आङो बोनफेराखै आरो नोंथां थालिरनि माबाजों खानस्रिजों नोंथांमोनहाथ' बोनो जाहैबाय आंथ' बोनफेरा।
औ बिदिनो फुल्था होनायाव उम ना बिदिनो जों ब ओरैनो नर्मेल बोननायाव मोनै जिनिसफोरखौ मोनो आरो नाफोरखौबो। बे दै सिङाव थायोना एखमबा एखमबा ना फाबुवा ओमफाय ना बामि बेसोरबो अरनानै फैफायो आरो।
औ होनबाथ' बिराद मोजां बिराद अरो होमबाना बे माबाजोंहाय एम्फौजोंनो जेनेबा?
औ नोंथां मोननाय जायो बिदिनो।
होमबाथ' बिराद मोजां आंबो नायनायनांगोन नोंथां नोंनि बाय दि मोनो खोमा एबार थाङोबा माबानानै थालिरखौ थालिरनि ओरैनो माबायदियाव थायो जेनेबा गां
बे औ माने बे थालिरजा दाननानै दोनबा सेवो ना?
औ औ औ
औ बे सेवनाय थालिराव थायो आरो बिसोर बुरजा बुरजा मोनो जायगा दाबसेयावनो।
होनबा आंबो ट्राइ नायनायगोन नोंथां एबारनि ओइ गाबोन संफोर आंबो ट्राइ नायनायनि नोंबायदि बे खान्स्रिजों बोनोबा माबायदि अरो अरो ना अरा जोंनि जायगायाव आंबो नायनायगोन आरो। होमबा नोंथांनि खामान ओ नोंथांनि खामानिया सोलिगासिनो होमबाना ना बोननाया दामानि?
सोलिगासिनो।
दे होमबा नोंथां आंबो नोंनि बायदि बोननायनि एबारावहाय जायोना जाया होमबा नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ दे नोंथां जागोन दे
औ उनाव रायलायफिनजागोन दे नोंथां दे